नोंथां नोंथाङा आंनि आवाजखौ खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
ओ जोङो दायो मानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथाङा मिथिगोन ना मिथिया?
मिथियो जानाय लोंनायनि सायाव
औ नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा मा माखौ जानो मोजां मोनो?
बिदिनोथ' बर'नि ओंख्रि हिसाबै अनलाजों दाउ सबायजों साम'
औ
बिदिनो
ए नोंथांनि गोथावसिन ओंख्रिया मा
गोथावसि ओख्रिया थास'
ए नोंथाङा थास' बिबारखौ माबायदि आंबो बिदिनो अनलाजों दाउ सबायजों साम' बेफोरबायदि ओख्रिखौ गोथाव मोनो आरोना नोंथाङा सबायाइजों साम' ओंख्रि संनो रोंगोना रोङा?
ए माबा माबायदि सङो एसे खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा
नोंना नेट नाङाखै खोमा नोंथां। औ दे नोंथां खिथादो।
साम'खौहाय सोमना दोननानै बेखौ अखानायै मोजां सुनागौ आरो। ओमफाय सुखांनानै बेखौ बिदिनो थाव सामब्राम सेरनानै सायाव एवनांगौ आरो ओमफाय सब फारसेखै खारैजों माने एवनानै बेखौबो मोजांनो बेखौ नेनानै आरामनो लानांगौ आरो।